औ नोंथां।
थां
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां आं दिनै नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोना बेनो ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदायाव सावराय नो सानदोंमोन।
औ नोंथां।
औ बे आयदाया औ नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय जोंना माबा ए आइनि एसे बिनि सोमोन्दै सावरायसै बेबायदि जों नाबायदि गोहोम गोग्लै दों माबायदि मोजां बेफ
ए आइनि ना जायो जायो नोंथां जायो जायो।
बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा?
जायो नोंथां जागायजेननोसै आंनो होमबालाय। ओ जिहेथु नोंथाङाबो मिथिखागौ बयबो मिथिगौ जेन'बा जोङो। ए आइ मानि मा ए आइ आनो जाहैबाय आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स आर्टिफिसियेल मानि जों बुंनो थाङोब्ला मानसि बानायनाय आरोना। मानसिया सोरजिनाय आरो इन्टलिजेन्ट होनोब्ला एखेबारे मेलेमजिबि। बुंनो थाङोब्ला बेखौ बर'आव जोङो एखखेबारे ओ स सुबुंजों मानाय जानाय मेलेमजिबि होननानै बुंनांसिगोन आरो।
औ नोंथां।
आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेनआ ओ बेथ' बावैसो गोदानै सोरजि जानाय मोनसे ओ तार्म बायदि होनजायो बा बेसाद जाय खौहाय गोदोनि दिनाव जोङो नुफेराखैमोन खोनायाखैमोन। बुंनो थांबोला जों ए आइ खौहाय फ्राय बोसोरसे बोसोरनै सिगांसोनिफ्रायल'सो ओ एक्जिस्टिं बा बिनि थानायखौ जों मिथिनो हादों कि ए आइ बा आर्टिफिसियेल इन्टिेलिजेना मा? बियो मारै मारै जाबोखो? बेफोरखौ जोङो बावैसो होनारबा मोनथिनोबो मोनदों आरो गोदोआ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्ट होन बुस्थुखौनो जों खोनाफेराखैमोन। दायो आर्टिफिटियेल इन्टेलिजेन्स फैनाय लोगो लोगो मा जाखो जोंनि दुनिया ओरैबायदि सोलायबाय आरोना एखेबारे रेपिडलि सोलायबाय। गोदोनि दिनावहाय नायोब्ला जों नुयोमोन माखासे गोबां खामानिफोरख खौ जोङो मानसिया गावनो फरायनानै खस्थ' एखेबारे हार्ड वार्किं खालामनानैसो फोजोबनो हायोमोन आरो खामानिफोरखौ। नाथाय आथिखालावहाय बे आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्ट बा गोनोखो खो जुगनि बे माख आगजुफोरा फैनाय लोगो लोगो मेसिना फैनाय लोगो लोगो जोङो माखासे खामानिखौ से बोसोर नांगौ खौबा बेखौ सप्ता खनसे गाहामावनो फोजोबनो हासै आरो। बेबायदिनो गोबां गोरा गोरा टास्कफोर जों जायफोरखौ मावफुंनो हाया। बे खामानिफोरखौ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेना एखेबारे खम समनि गेजेरावनो फोजोबनानै होनो हायो मानसिफोरनो।
नोंगौ नोंथां थारिनो।
दा आटिफिसिल इन्टेलिजेेना जोंनि समाजाव बा जोंनि मुलुगाव फैनाय लोगो लोगोनो गोबां मोजांबो जादों गाज्रिबो जादों बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो गोबां माखासे खामानिफोरखौहाय आर्टिफिसियेल लिजेना मानसिफोरनिफ्राय सेख'नानै लानायखौबो जों नुनो मोनबाय नाथाय बेल' नङा आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेनआ गोबां मानसिखौ सा खैबो होदों आरो बुंनो थाङोब्ला दा औ बेबायदिनो आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेनआ जोंनि मुलुगाव बा जोंनि समाज सावहाय गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनदों
औ नोंथां नोंगौ
औ दा औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा एसे आर्टिफिसियेल इन्टिेलिजेन्सफोरनि बिनि सायावहाय फंनैसोब्लाबो औ दे बिदिब्ला आंबो नोंथांनिफ्राय एसे खोनासंनायसै नामा
औ जागोन नोंथां दे हागोन नोंथां नोंथाङा जे आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्सनि जेनाखि ओ जोनोम बेफोरखौ एसे बुंफोरलांखाबाय आरो बेनि माखासे जेना जोंनि बे ओ संसार जानायाव जेरैबायदि ओ अफसिय इन्टेजेनआ जोंखो खालामना होदों गोरलै खालामना होदों बेनि सायाव एसे बुंखाबाय दा आंबो फंनैसो बुंसै बिनि बिनि नामैनो मुङैनो दा जोङो गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां ए आइ आ जोंनि जेनाखि जों मयबाफोर जायगाफोराव बेरायनो थांङोबा ज चाइनाफोर बायदि आमेरिकाफोर बायदि दि जापानफोर बायदि जायगायाव जों बेफोराव जुदि दावबायहैयोबा नुनो मोना जोंनो स्टेसन बा एयारपर्ट फोरावहाय ए आइ नि जोहैनो ओ रबट फोर बानायनानै ओ जोंनो जायनाखि जोंखौ सार्प खालामो बिसोरो जोंनो जेनबा माबा मोन सो अरदार खालामोब्ला ओ बेनो जोंनो होफैलायो आरो फैनानै बेफोरबायदि मोनसे सुबिदायाबो जोंनाव जों नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां दा जुदि गोबां माबाफोर ओ जेनाखि हाथियारफोर गिदिर गिदिर बेफोरखौबो जोङो बेफोर ए आइनि माबायैनो जोहैनो जों सामलायनो हायो जेरै जोङो बे जायगायाव थानानैनो जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो बम्ब बा माबा मोनसे माबा हाथियारफोरखौ जों गारहरनो हायो नङा ओमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
बेनो जोंना ओरै जो ओरैनो फिसा खामानिखौबो नुनो हायो जे दा बायदियाव जोङो ओ माबा
नंगौ
माबाफोर लानानै बा मोनसे फट' लानानै जेराव जों माबा खमि नुदों फट'गाव
औ
बेफोराव जोङो माबायोबा सारजिपिटि बा ग्रकफोरनि दारै जोङो बेखौ माबा आबुं खालामनो हायो जेरै जोङो बे जोंनि जेनाखि जोंनि फटकनि उनफोराव माबाफोर जों आलादा सावगारिफोर नुजा होदेरनो सानोबा जेरै जोमै बिफां लाइफां गोबां बा हाजो हाला नुजाफैयो मोना बेफोरखौ जोङो ए आइनि आव मोनसे फट' होनानै जोङो माखासे सोंबानो बेफोरबायदि खालामना हो होनना बेयो खालामनो हायो बेफोर मोनसे फिसा फिसा जोंनि मोनसे दसे एनि गोजोननायनि थाखाय बेफोरखौ नङा होमबा नोंथां
नंथारगौ नोंथां नंथारगौ एखेबारे नंथारगौ बेयो
औ नोंथां दा बेखायनो जोंनि थाखाय जोबोद माबाबो खालामनो हादों बियो जेरै मोनसे अफिस बा माबाफोरावबो बेजों सामलायो आजिखालि गिदिर गिदिर गिदिराव अफिस फोरावबो आरो जेरै नोंथाङा माबाफोर ओ जेनेबा नोंथाङा हमना लादो साख्रि मावो दा बेयाव नोङो नोंथाङा माबाफोर सुतिनि थाखाय माबा बिनोबा माबानि पारमिसन लानोबा जोङो गनायथि लानोबा जोङो माबा लिरनांगौ जायो बेयाव एसे सम नांगौ जायो लाइजामफोर लिरनायाव दा जोङो बेखौहाय जोङो माबायावहाय ए आइ आवहाय बा सारजि पिटि बा ग्रपफोराव जोङो माबायोब्ला बेफोरनि जि माखासे मुं थं खौ होनानै जोङो बेफोरबायदि जोंनो आंनो मोनसे लाइजाम लिरना हो होनबा बिथाङा जोङो दसेनि उनावनो जि बा नैजि सेकेण्डनि उनावनो जोंनो गावनो हारसिं लिरना होजोबखायो नङा होमबा नोंथां दा जोङो बेबो मोन से दसे टाइमखौ माबायो जोंनिखौहाय बासायो दा बेनो आरो जोंनि जेनाखि
उम
मुलाम्फा आरो बेल' नङा गोबां दङ जरै जोंंखौ जोंल' हाया जों मिथियैबो दंबोजोबो जानो हागौ नङा होनबा नोंथां दा जोङो बेफोरनि फिसा फिला गासै बो जेनाखि खामानि ए आइ आ जोंनो मावफुंना होनो हायो जोङो जेरै नोंथां बुंनाय बायदि जेनाखि माखासे ए आइ नि जेनाखि जों मोननो हानाय जेनाखि माबा हेफाजाब बेफोरखौ बुंलांदों नोंथाङाबो आरो हायोबा नोंथाङा माबाफोर थालांबावदोंबा फंनैसो बुंना होबावनो हागोन नामा नोंथां बेनि
हायो हायो नोंथां हागोन औ सावरायनो थाङोब्लाथ' ए आइ नि सिङावहाय गोबां बुंनांगौ दङ नाथाय जोंहा गोबां सर्ट बा गुसुं समनि गेजेराव गासैबो खोथाखौ जों लाजोबनो हागोनाथ' जाना हाथावगौबो नङा नाथाय जोङो एसे समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राखौ सावरायदों आरोबाव जोंनाव गोबां बाथ्राफोर दंबावो आरो ए आइ खौ लानानै जेरै नोंथाङा बुंदों आजिखालि अफिस कसारिफोरनि खामानिफोरखौबो बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोरलै खालामनानै होबाय बे ए आइ फैनाय लोगो लोगो मानोना ए आइ खौ जोङो एक बिथोन होनाय लोगो लोगो बियो जेबो दुखु दाहा सानालासिनो खस्थ' गैया जासेनो रावखौबो मुगैया जासे मुजुवा जासे रावनिबो धोरोम राव थुनलाइ हारिमुखौ बासिया जासे बियो बेनो नांगौ बादि फिननायखौ बियो होनानै होयो आरो एखेबारे गावनि जे गावनि केपासिटिखौ लानानै
बुंनो थाङोब्ला बेफोरो बिराद मुलाम्फा गोनां जादों जोंनि थाखाय गोदोनि दिनाव जोङो गांसे लेखाखौ फरायनानै बबेबा मोनसे लेखानि गेजेराव मा लिरनाय दं बेखौ जोङो एखेबारे नायगिरथारनांगौ जायोमोन आरोना माबा मोनसे एखेबारे खोथा जों मिथिनो लुुबैबाय मोनसे लेखानि गेजेराव लेखाखौ जों नायगिरथारनानैसो मोनगौमोन बे सिङाव मा लिरनाय दं नाथाय जोंङा आथिखालाव मा जाखो बे ए आइ फैनाय लोगो लोगो बे लेखायाव मा दं बेखौ मि थिनो थाखाय जोङो मोनसेल' बाथ्रा लिरना होनांगौ जाय बाथ्राखौ जोंनो नांगौ जेन'बा जोङो बुंसै ए आइ खौ ओइ ए आइ नोङो बे लेखायावहाय आंनो नैबे सोदोब गोनां माखासे सल'फोरखौ बासिनानै हो होननाय लोगो लोगो बे ए आइआ एखेबारे बेखौ थख' थख' नागिरनानै बिराद खम समनि गेजेरावनो नोंनो थरल' थरल' बरननानै होजोबगोन आरो ना नोंथां बेफोरो जानो हाथावना जादों होनोब्ला गासै बो ए आइ नि हेफाजाबनि गेजेरै जानाय बुंनो थाङोब्ला बिदियैनो बियो जोंखौ जोंनि जिउ खुंनायाव ओरैबायदि गोरलै खालामनानै होबाय जों मानि ओरै दैफोरावहाय जेरै दैखौ लोङो ओंखामखौ जायो बेबायदि गोरलै जाबाय आरोमा जि बुस्थुखौ मावनांगौआ जोंना दा बेबायदियैनो जोङो बुंनो थां औ औ नोंथां जेरै ओ बिगियाननि माखासे बिगियानारिफोरा गोबां बुस्थुफोरखौ रिसार्च खालामो फरायसंङो सा खान्थिफोरखौ सानो दा ओरैबायदि जाबाय माख माखासे सानखान्थिफोरखौ जायफोरखौ जोंङो साननो हाया खर'जों एखेबारे सानब्रै सानबा बा बोसोरै बोसोर सोर नांनो हागौ मोनसे सानखान्थिनि ओ जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बा बबेबा मोनसे रिसार्चखौ जोंङो बा फरायसनायखौ फोजोबनो थाखाय नाथाय आथिखालाव मा जाखो ए आइ फैनाय लोगो लोगो ए आइखौ बिथोन होनाय लोगो लोगो एआ ओरैबायदि गोथौयै साननानै बे बोसोरसे नांगोन मोनसे जेंनाखौ हयथ' बियो सानसेयावनो फोजोबनोबो हागौ मा स प्था खनसेयावनो फोजोबनोबो हागौ बेबायदि खमथा दं आरो इ आइनाव नोंथां औ बेबायदि आरो नोंथांनि ए आयया दा बेमोन आं मिथिनाया औ
औ नोंथां आरो दंबावो जोंहा गोबां खामानि बे ए आइ जों मावनो हानाय ओरै जोंङो आजिखालि मोनसे माबा भिडिअ'फोर खालामनोबाबो बेनि माखासे माबा केरेक्टारफोर बेफोरखौ जोंङो ए आइ नि सिङाव बुंथिना हाबानो बे बिथांङा मोनसे जोंनो ओंथि गोनां मोनसे भिडिअफोर बानायना होयो नंङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो गोबां जों बिदिनो माबा मोनसे माबाफोर खालामनो हायो बिदिनो भिडिअ'जों लो गोसेनो जोंङो गोबां ओ फिल्मि माबाफोरखौ जों बानायनो हायो। दा नोंथां जोंनाथ' नै समाबो जाबायानो नंङा होमबा नोंथां दा नोंथांङाबो ए आइनि सोमोन्दै औ जोबोद मोजां मोजां बुंलांबाय आंनि सिगांङाव जाय आं आं मोनथियामोन बेखौ नोंथांङा खिन्थालांबाय
नंगौ नोंथां नंगौ बिदिब्ला औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय उनाव रायज्लायफिनसिगोन बिथांमोन
औ दे दे नोंथां दे गोजोनथों दे नोंथां